नोंथां औ खोनादों-खोनादों आं दा ओरैनो दं।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां।
ओंखामखौ जाथवाखै दासो संहां-संहां जागासिनो।
नोंथांनि रावखौ एसे लासै खोनादों एसे गोसा-गोसा रायलालाय।
ए जागोन दे जागोन खोनाबाय।
औ खोनादों
ओ दे
माबोरै नोंथां नोंसोरनिथिं बो बोथोरफोरा
बोथोराथ अखा हालाय सान्दुं दुंलाय अबेबा-अबेबा दैबाना जागासिनो वबावबा जादों वबावबा माइ गायनो मोनदों वबावबा माइ गायनो मोनाखै जागासिनो आरो।
औ
दैज्लां बोथोर नालाय मा
ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनदां
जाथवाखै जाथवाखै दासो संगासिनो
नोंथांङा फ्रि दंना दायो
आं फ्रि दं
अ बिदिबा नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
जागोन दे
सावरायनो हागोनदा नोंथां
हायो हायो
अ बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि साननाय साननाय फारिखौ रोजाबनो हागोन हाया
हायो हायो मोजांङै जाखायो नोंथां
रोजाबलांदो
जोबजासिम नामा नोंथां
मोजाङैनो एसे गोसा खुगा गुदियाव लानानै रोजाब नोंथां
औ औ जोबजासिम नामा होनदां
औ जोबजासिम
दे होमबा खोनासंदो आं जा जागायनोसै साननाय फारि ओ से नै, थाम, ब्रै, बा द
औ
गु जि जि जाबाय आरो आरो जिसे जिनै जिथाम जिब्रै थलांआखोय
ए उमबा रोजाब फिनदो
होमबा रिपिट बुंफिनसै आरोना माबानिफ्राय जिसेनिफ्राय जिसे जिनै जिथाम जिब्रै जिबा जिद' जिस्नि जिदाइन जिगु नैजि।
औ।
नैजिसे नैजिनै। नैजिथाम। नैजिब्रै नैजिबा नैजिद' नैजिस्नि नैजिसे
खोनादों दे नोंथां
थामजि थामजिसे थामजिनै थामजिथाम थामजिब्रै थामजिबा थामजिद' थामजिस्नि थामजिदाइन थामजिगु ब्रैजि र'
दे खोनायासै माथो नोंथां रोजाबबावद' औ
एसे दै लोंदों माने ब्रैजि जाबाय दा ब्रैजिसे ब्रैजिनै ब्रैजिथाम ब्रैजिब्रै ब्रैजिबा ब्रैजिद' ब्रैजिस्नि ब्रैजिदाइन ब्रैजिगु बाजि बाजिसे बाजिनै बाजिथाम बाजिब्रै बाजिबा बाजिद' बाजिस्नि बाजिदाइन बाजिगु दजि
दजिसिमल' हायोना मायो जाखो
हा
द'जिसिमल' हायोना मायो जाखो
हाबावोब्रा आं दसे थाथ'दो माने
जौसेसिम फरायथारब्रा
द'जिनै द'जिथाम द'जिब्रै द'जिबा द'जिद' द'जिस्नि द'जिदाइन द'जिगु स्निजि स्निजिसे स्निजि नै स्निजिसे स्निजिनै स्निजि थाम स्निजिब्रै स्निजिबा स्निजिद' स्निजिस्नि स्निजिदाइन दाइनजि
औ
दाइनजिसे दाइनजिनै दाइनजिथाम दाइनजिब्रै दाइनजिबा दाइनजि द' दाइनजिस्नि दाइनजिदाइन दाइनजि गु गुजि जोबसिगोन आरो इसेल'सै गुजि से गुजिनै गुजिथाम गुजिब्रै गुजि बा गुजिद' गुजिस्नि गुजिदाइन गुजिगु जौसे।
जोब्बाय ओमफ्राय जौसेनियाव बाराव हाला नोङो?
आं हाला
ए नोगोद मोजां रोजाबनो हायो माथो नोंथां। सेनि थाम ब्रैखौ नोङो बवा गोदो माबायाव मा होनो सानखान्थि आयदायाव नोंथाङा माबायाव मा होनो नाम्बार अवानाव दं होनदोंमोन नामा?
बिदि रोजाबनायाव दंमोन दंनायालाय
ए ओमफ्राय माबाखौलाय हागोन हाया गारांअ गाराङा खौलाय?
गारांअ गारांआखौ हायो
दे फरायदोंबा गारांअ गारांआ
र' द गाराङ गाराङा गुसुंयि गोलावि गुसुंग्रि ए
औ
औ औ
बवा बरिया हायो माथो गारांअआ ए ओमफ्राय माबाफोरखौलाय खख'फोरखौलाय हागोन ना हाया?
ख' ख' खौ अबेबा अबेबा थालांसै खोमादांलै।
जायखिजया खख' थालांबाबो होनलांदो दे
जागोन दे होमबा। होनबा आं आवरायजेनसै
औ
क ख' ग गं ङ
गोसा होन
र' र' गोसा जागोन लासै जादों।
औ लासै जादों
क ख ग घ ङ गुसुं स' गोलाव स' ज निय' करथु करथु खद खन हाथायथ' हाथाइस' हाथायथ' आथाय द आथाय न
औ खोनादों।
प फ ब भ म
औ।
य ल ल आरे बावबायलै इखौ बे ससेनिफ्राय हाला।
दे हानायखिनिखौ होनब्रा।
दा दा बिनिफ्राय बावबाय। गैला नायफिन नांसिगोनसो। सो लेखायाव।
बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो? दाजाबफोरखौलाय हागोन ना हाया? दाजाबफोरखौ?
दाजाबखौबो बावबायलै हाला।
आयै बिदिबा बोरै जानांगौ जाखो नोंथां?
लेखा नायफिन नांसिगोन।
लेखा नायफिन नांसिगोन होनबा?
उम।
फरायनायाबो बुस्थुआ फरायनाय गारनायाबो गोबाव जाबाय नालाय से नै थाम ब्रै खौल' हायो। क ख खौ बावग्रा जाबाय।
बावग्रा जाबाय।
औ बेखायनो बै मा होनो एल पि स्कुलफ्रावहाय गिबि खलबनि लेखाफोरखौहाय नागिरनानै फरायफिनबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं।
औ औ जागोन नोंथां जागोन
बुस्थुआ बोरैबा समाय लाबोलै जोंजोंहाय। मानो होनोबा जों दा माबायाव जों दुब्लिफ्रावसो खामानि मावला बायो नालाय बावनो थ' लेखानि बांद्राय गोनांथि जाया बेफोरनि
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ ओमफ्राय नोंथांङा दालाय मा खालामनो सानदों?
मा?
नोंथांङा दा मा खालामनो एम लागासिनो?
ओ
ओरैनो बिदिनो बिजनेस बेफोर बिराद दंना बिजनेस
हाब बिजनेस गोसो गोसोजादों बिजनेसजों लोगोसे बेरायनाय आरो बिजनेसजों लोगोसे बेरायनाय मोननैबो। ओ बेरायनाया आं फार्स्टआव माने थाउन थांगोरगोन।
औ दे।
टाउननिफ्राय बिदिनो टाउनाव सानथाम सानब्रै सानबासो थागोन। थानानै बिनि उनावहाय मास मोनसेसो थानानै आङो माबा थांगोन शिलं थांगोन।
औ औ नंगौ नोंथां।
शिलंआव थांनानै अनेक नुफेरै नुफे फेरै जायगाफोरखौ नायगोन बि
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बेरायनानै इदिनो एसे नलेज मोनगोन आरो। बिजनेसनि बागै नायगोन। मा मावो मा मा जायो
औ औ नंगौ नंगौ। राइटखौनो बुंदों। बुस्थुआ जों माजों थांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मारै मारै थांगोन थाबायनानै थांगोन ना साइकेलजों थांगोन ना गारिजों थांगोन। अ दे खोन्थालांदो बाइकजों थांनायफोरखौ
बाइकजों थाङोबा बाइकआ माने हिम'लयन जागोन फर फिफ्टि।
औ।
बेजों थांगोन। बिदिनो
बबे बबेयाव लाखिगोन अबाव अबाव हर थागोन बेखौ खोन्थालांजोब।
लाखिनायाथ' आङो दाइरेक्ट माबा थाङोबा टाउनाव थाङोबा आं बालुफुङाव लाखिगोन। बालौफुंनिफ्राय ओरै ओ माबाथि थांगोन मा होनो बम जिल्ला थांगोन।
औ। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जाबाय बिदिबा नोंथां। नोंथांजों सावरायनो मोना गोबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो। बिदिबा दोन्थलायनोसै ना नोंथां? औ। जिर'ल' फैनालै इसर